ओं खोनादों दा
औ
अ मा खालामबाय थादों
अ दं बिदिनो जिरायना नोंथाङा
ओं आंबो जिरायनानैनो दङ मोनानि खाजा जाखांनानै नोंथाङा जाखांबाय ना
औ जाखांबाय
ओं मा ओंख्रिजों जाखो दोनै
नाजों बिलाहि
ए ओं
औ
होमबा जोङो माने आङो मोनसे टपिकनि सायाव राय्लायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन आरो फनखौ नोंथांनो
औ औ
ओं जोङो माने माबायदियै जोङो रां खामायनो हायोबा इजियै
औ
ओ रां खामायनायनि सायाव रायलायनो बिजनेसफोर आरो ना जों मा मा बिजनेस मावनानै जों बर' आइजोफोर बा बर' हौवाफोराबो रां खामायनानै दङ फिसा फिसाबाबो। थ' बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनो होननानै हरदोंमोन आरो।
औ दे।
ओं फ्रिबा रायज्लाय जागोन दा होमबा।
औ दे नोंथां।
ओं। ओ थ' बिदिब्ला रां खामायनाय होनना बुङोबाथ' जोंना गोबां लामाफोर दङ। जेनेबा गाज्रि लामा बा मोजां लामा गोबां लामा दङ आरो जों माखासेखौनो बांसि नानो नुयो गाज्रि लामाजों ओ रां खामायनाय जेनेबा गाज्रि खामानि मावनाय बा सोरबा सिखाव खालामनाय दाकेट खालामनाय ओ सोरखौबा सिगि सुख' खालामनानै खावनानै लानाय बेफोरबायदि जोङो गोबां गाज्रि खामानिजोंबो रां खामायनायखौ नुनो थाङो आरो। थ' बेफोरबायदि ओं बेफोरबायदि रां खामायनायखौ जोङो काला धोन होननांसिगोन आरो ब्लेक मानि। बेफोरबायदि जों खामायनो नाङा माने।
औ।
ओं ओ बे फोरनि अनगायै आरो जोंना मोजां मोजां खामानि बा लामाफोर दङ जेरै जोङो फिसा दखान होनानै बा माबा मोनसे बारि बागान खालामनानैबाबो मैगं बेफारि जानानैबाबो ओ इदिनो साहा हटेलफोराव खामानि मावनानै बा अबा गस्ला ह हटेलफोराव मावनानै बा बबेबा कम्पानिनि आन्दाराव मावनानै गोबां जोङो आजिखालि मोजां लामा दङ आरो रां खामायनायनि।
औ नोंथां।
ओं थ' बेफोरनि ओ जेनेबा आं माने दा आइजो हिसा हिसाबै सासे जों माने मोनसे जोङो जयै जयै रां खामायनो होननानै बुङोब्लाथ' माने नोङो नोगोराव थायोब्लाा आरोना आंनि होननाय मथे नोगोराव थायोब्ला माने नोङो मोनसे इस्कुल गुदियाव बबा अबेबा कलेज गुदियाव दङ बा नोंनि हाया बा नों थाग्रा न'आ होमबा बेहाय नोंहा एसे बिगासेफोरबाबो बा खथासे खथानै हा दङबाबो नों बेहाय हस्टेल सिस्टेम बा रुम भारा सिस्टेम जुदि लुनानै लाख'नो हायो ओमबाना नोङो माने बेहाय मासे मास जिराय जिराय ओ नोङो इंकाम खालामनो हायो आरो।
औ।
औ। ओमाफाय आरो मोनसेया जाहैबाय नोङो न'आवनो जि दानायनि वेबिंफोर खुलिनानै मानसि लागायना होनो हायो बा नों गावनो खुद जोंथ' बर' आइजो हिसाबै जोङो एसे एनैखौ रोंखायो नालाय जों आगरफोरखौ एसबां एरनो रोंजोब स्लाबाबाबो जोंथ' दानायखिनिखौ रोङो नालाय। बेफोरबायदि जोङो गामसा बा फालि आगर गैयालासे दानानै जोङो दखानफोराव हैनो हायो आरो मोनसे सासे आयजोबाबो जोङो माने खामायनानै गावनि आन्थाखौ माने आथिङाव गसंनो हायो आरो जों इन्डिपेडेन्ट जानो हायो आरो गावनि देलायनाय गान्नाय जोमनायखौ बायनो हानाय मोनसे रांखौ जों आरजिनो हायो।
औ।
दा बेफोरबायदिनो माबा माबि बिजनेस आइदिया नोंथांनावबो दं नामा रां खामायनो हानाय आइडिया? हौवाासानिबाबो हिनजावसानिबाबो नोंथाङा माखौ सानो बेखौनो मिथिनायखिनिखो एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो।
औ जोंथ' बिदिनो रां खामायनो होनना रां खामायोब्ला बिदिनो जों न'आव न'आव थायोब्ला बिदिनो हिसान सिसान दानानैबो बिदि बिदि जोङो दाना फाननानैबो रां खामायनो हायो आरो बि दाउ अमा हांसो बिदि लानानैबो जों फाननानै रां खामायनो हायो बिदिनो अमा लानानै औ अमा लानानैबोथ' जों बिदिनो मा ओ बोसोर बोसोर अमाखौथ' बोसोरबा आद मा बिदि उनावसो फानो नालाय बिदिनो जों बेयावबो फाननानै माने रां खामायनो हायो मस मोसौ बोरमा बिदियाव औ औ बिदिनो आरो मैगं थाइगं गायनानैबो बिदिनो जोङो रां खामायनो हायो। बिदिनो फिथाइ सामथायाइ गायोब्लाबो फिथाइ सामथाय गायोब्लाबो जों फाननानैबाबो बिदिनो रां मोनो आरो ना। दानि दिनावथ' आरो राङानो गाजाखा गासैबो मुवाखोनो बिदिनो ओ जेन'बा माबा मोनसे बायनो गानांब्लाबो रांखोनो नांग्रोखागौ। आरो नों बा जेन'बा जोंसो फान थागोन नङा होमबा।
ओं ओं।
औ बिदिनो जों आंखौ बिदिनो खामायनो हायो।
ओं। नोंथाङासो होनलांबाय दासो अमा दाउ फिनानै जोङो सासे आयजोआथ' न'आव अमा दाउ फिखायो नालाय जोङो अमा बिमा मासे लायोबाथाय माने गोबां जोङो रांखौ बांसिन आरजिनो हायो आरो अमा बिमाया फिसा होयोबा जोङो खनसेयावनो बाजि रोजा बा बाजि रोजा नङाबाबो मासे अमायाव नोङो माने अमा फिसा मासेयाव दाथ' ओ ब्रै रोजा बा बा रोजा नालाय ओमबा नोङो अ अमा दसथासो जाबाबो नोङो खमैबाबो बेसे मोनगोन बेफोरबायदिनो आरो माने बेखिनि बेफ बेफोरबायदिनो नोङो अमा फिनानैबो रां आरजिनो हायो नोंथाङासो होनलांबाय ओं। बेनो ओमफफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोङो फिसा फिसा दखानफोर होनानै जोङो आरजिनो हायो ओरै साह दकान ओ फिथ फिथा लावदुम ओ खला साफ्रि एन्थाब फिथा बेफोरबायदि फिथाफोरखौ जोङो फिसा फिसा गलाफोर होनानै जोङो खामायनो हायो। गावनि आन्था न'खर बेंनो आन्था न'खराव थ' मैगं थाइगंनि गोनांथि जायो बेफोरखौ बायनो आन्थाजों खामायनो हायो। ओमफफ्राय आरो बेजों लोगोसे मैगं गायनानै दासो होन्दोंमोन ना मैगं बा फिथाइ सामथाइ न'आव बारिफोर दङ'बा जोङो बेहाय गायनानै टाउन बा सोहोरफोराव थानायाव जोङो जेबो जायगा गैयैनि थाखाय जोङो मेगं थाइगं गायनानै लानो हाया नालाय ओमबा जोङो गामिनि फ्रेस फ्रेस मैगं नागिरो जेरावबो ओ गामिनि थाग्राफोरा गावबा गावनि बारियाव गोबोर हासारजों फोनानै गायनानै फानफैयोब्ला जोङो बेखौ बायनानै जागोन होनबाथ' गामियाव फानस्लायस्लाय नोगोराव फानफ्लै- फानफैयोबा माने नै गुन बारा रां खौ मोनगोन आरो बे मानस सिया ओमबाना बेजोंबो मोनसे रां आरजिनो हालायबाय
औ
ओं बिदिनो मैगंफोराथ' दायो आरो दैज्लां बोथोराव गोबां मेगंफोर दङ'ना फाथ थो मैथा बेफोरखौबो नोगोराव थानाया बायनानै जायो बा थास' आय थें थास' बिथ'राय थास' बिबार
औ
थास' बेदर भिन्दि गासैखौबो थाइबें बेफोरखौ गासैखौबो मैदुमफुलखौबो बायनानै जाबावोसो नोगोराव थाग्राफोरा
औ औ
ओं औवा मेवाइ औवा मेवाइखौथ' जोङो गायलाय लायनाङा बा जोथोन लालाय लायनाङा
औ
ओं औवायाथ' ओरैनो हाग्रा हाग्रा होननांसिगोन बेखौ दंफां होना नालाय औवाखौथ' ओफ्राय बे औवानिफ्रायनो जोङो औवा गोरलै खिलियो नालाय गाजा बे गाजाखौनो नै दाबायदियाव फानफैयो नोगोरफोराव ओमफाय नोगोराव औवाफोरा औवाफोरखौ बा औवा बारि नुनो थाङा नालाय ओमबा बेफोरनि औवा गाजाखौबो बर' मानसिफोरा जाखायो गोदोनिफ्रायनो जानो लुबैखायो बेफोरखौबो बायनानै जायो आरो
औ
गासै हाग्रा बंग्रा रो जारिबाबो ओ बिदिनो जारि माइ संग्रि गंगार दुन्दिया बेफोर गासैखौनो बायनानै जायो नोगोराव थानाया
औ
ओं दायो आं गाव माने नोगोराव थानानै आङो मिथियो आरो मानसिफोरखौ बायना जानाय नुयो
थ' आरोबाव बेफोरबायदिनो माबाफोर रां खामायनायनि आइदिया आरो दंबावो नामा नोंथांनियाव हेलौ
खामायनो होनबाथ' औ खोनादों बिदिनो आरो खायसे खायसे सुबुंफोरा न'आव न'आवबो खामायालासिनो बिदिनो बाहेरावबो बिदिनो थांला थांनानै हौवासाफोरा आरोना बिदिनो बाहेरायाव थांनानै बिदिनो जेनेबा बिद बिदिनो मा होनो कम्पानि बेफोरबायदियाव मावनानैबो रां खामायो हौवासाफोरा
औ नंगौदा नंगौ बेफोरबायदि कम्पानिफोराव थांस्लाय साय जोङो गाव जों गोबां रां खामायनायनि आइदिआ दङ
औ मावनो रोङोब्ला
बिफाया सानस'नो हाया
औ
ओं गोजानाव थांबाथाय माने मोजां माने मोनसे खोथा दङ ना गोजाननि हाजोखौ
औ
माने हाजोखौ मोजां नुहरो होनाया बेफोरबायदि जाबाय आरो बिसरो
औ औ।
माने गोजानाव थाङा आरजिब्लााथाय बुरजा मोनगोन जों खनसेनो दाहार सुख'जोबनो हागोन बा बिमा बिफानि सा-साननायफोरखौ जाफुंहोनो हा ओन ओ मोनसे मोजां न' नो हागोन बेफोरबायदि सानो नाथाय नङा गासैबो खामायनाया गसै सैयावबो एसे एनै खसा थाखायो खाम फैसा खामायनोबा। ओ बेलेग हादराव थांनानै बेफोरबायदि बुथार जानाय मानाय बेफोरखौबो नुनो थाङो बेनिखायनो आंनि साननाय मथे जोङो गावनि हादराव जेसे हायो फिसा बिजनेसबाबो जोङो मावनानै जांगौ। गाज्रि हुदाखौल' जोङो खालामनो नाङा आरोना।
ओ औ। बांसिन बाहेरायाव सान थानायनिख्रुइ बांसिन आरो न'आव थायोब्ला बांसिन खामानि मावनो हायो माने बाहेरावबा बि खालि खामानि मावनायल' खा आरो ना ओमफ्राय न'आव थायोब्ला बिदिनो नों खामानिबो मावनो हागोन आरो न'आव बिदिनो आबादबो मावनो हागोन नों आबाद मावनायफोरथ' बिदिनो सानसे गाहाम नाङा ना। दानि दिनाव आरो हाजिरा होखायो नङा होनबा गाव हाखाया। समजों लोगोसे खारफानांगोन आरो बिदिनो समा थोस्लाबाबा बिदिनो हाजिरा होखायो बेखौ मावनानै आरो बिदिनो बेलेगबो मोनसे बिदिनो दखानफ्रावबो थांनो हायो बांसिन माने गामियावसो बिदि मावनो हायो आरोना न'आव थानानैसो बांसिन
ओं न'आव थानानै बांसिन खामायनो हायो आरो जोङो दा नै गायनाय फुनायनि दिन दायो थ' गोबां हाजिरा नागिरो मानसिफोरा मोननोसो थांनो नागिरा दाना।
औ
ओं थ' नोंथां होनबा जोंना समाबो जानानै फैबाय जोङो राय्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां दे।
ओं दे गोजोन्थों नोंथां।